औ हेलौ औ औ नोंथांङा खोनादों ना
औ खोनादो नोंथां
औ नोंथांङा बोरैहाय दंङ
अ आं मोजांङैनो दं नोंथां ओ आं नोंखौहाय फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ना बे आयदानिया नामानो जाहैबाय माने बैसागु फोरबो
औ नोंथां ओ सावरायजागोन दे
औ होमबाहाय नोंथांङा एसे फोरमायना होग्रोदो नामा बैसागो फोरबोनि
औ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नोंथांङाबो मिथिखायो जिहुथुजों गोदो गोदाय समनि निरफ्रायनो बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरो ना
औ
ओ बैसागुखौ जोंङो आथिखालाव बा जोंङो बैसागु खौ मोसौ बैसागो बा मानसिनि बैसागो बेफोरदि मोननै बाहागोआव फालिल फालिलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ बेहाय जोंहा गिबियाव जोंङो मोसौ बैसागो होनब्ला जोंहा मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागोखौ जोंङो लानाय जायो आरो ना? ओ बेहाय जोंहा जोंङो मोसौ बैसागुआव जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
ओ जोंङो मोसौखौ मोसौखौहाय सैथ्र' दाननि बा ओ जोबथि सानोबा जोबथि खालाराव जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
औ
ओ जोंहा मोसौखौ थुखैनायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जेरैहाय जोंङो फान्थाव दिग्लिति थाराय बा बेबायदिनो ओ फाइनालाव बेबायदिनो जों बि जों मोसौ थुखैगोन जों बिनि सानसे सिगांङावनो जोंङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ बा जोंनि ओ गोनांथि जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ ओ जोंङो बुथुमना दोनफैखानाय जायो आरो ना?
औ
बेनि उनावहाय जोंङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन ओ बै दिनखालि जोंङो फुंङावनो सिखारनानै बा जोंङो मोजांङै दुगैस्रां लोबस्राङै माने बैफोर सिगांङाव नागिरना लानाय गासैखौबो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों माने मोजांङैनो मोनसे आयजें बा बि बेफोरबायदिनो आइजेंफोराव दोननानै माने जोंङो फिसा फिसा बेखौ दुलुर दुलुर बा बेफोरबायदि ओ हाना लानाय जायो आरो जायो ना
औ
बेखौ जोंङो आरो औवानि आरुंजिरना बा बेखौ जोंङो माला आरिफोरबो सुनानै जोंङो मोसौ गलिनि उखुम बा बिदिनो उखुम दरखंफोराव जों थेबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना बि बियो जोंहा माने गोदो गोदाय समनि निफ्रायनो जोंहा बेफोरबायदि हुदा दङ आरो
औ
बेजों बेजों लोगोसे आरो जोंहा माने बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ फोथाराव लांनानै बा जोङो जेरैहाय जाम्फै बा फुख्रि बेफोराव जोङो थुखैहैनाय जायो आरो ना मोसौ
औ
जोंहा मोसौखौ थुखैनाय समाव गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो जे जेरैहाय जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बे खुगा मेथाइया जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो दासिमहालागै खनो एबा जोङो सोलिगासिनो दङ आरो ना
ओम
बेनि उनावहाय जोंहा जोङो मोसौनो खान्था एबा खान्था एबा सारायनि जोङो हांगारफोरखौ हल'नानै बे बेखौ माने जोङो थाव गुबै बेफोरबायदि लगायनानै जोङो फुरथा फुननाय हुदाया जोंहा दं दंखायो आरो मा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो खौ मानो फुनो होननानै बुंब्ला जोंहा जेरै गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बा जों मोसौ अरनबारि बा हाग्रा बारिफोराव जोङो जेब्ला होनानै हरो बा हगार हरो होमबानिया माने मोसा लख्राफ्रा जेन जानो नागिरोमोन।
जेन बेफोरबायदि फथा फोनबा जाया बेनि थाखाय जों माने बेखौ फोथायनानै माने गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जोङो दासिमहालागै फोननाय जायो आरो ना।
औ
आरो जोंहा बेनि उनावहाय जोङो बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जों माने मोसौनि दिरुं बा फागाखौ जोङो गोदानै सोलायनानै होनाय जायो आरो ना। अ बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंहा माने गोखा गोखै बा बेफोरबायदि मैगं जोङो बे दिनखालिनो जानाय जायो आरोना
जेरैहाय बे बेहाय जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं जायो जेरै सेजौ से था बा सेजौ स्नि था मैगं खौ जों जाथारनांगौ बेफोरबायदि जोंहा हुदा दङ आरो जेरैहाय जों बेयाव फुं फुंखा बा दिंखिया मानामुनि बा बेफोर थारै बायदिसिना बेफोरबायदि मिथिंगायाव बुथुमना मैगं थाइगं जेरै बिलाइ फिथाइ जों बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना
औ औ
जों बेफोरखौ मानो जानाय जायो होनबा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो दे जोङो बेफोरबायदि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला दि जोंनि देहा सोलेरबा बेफोरबायदियाव सानाय सुनाय बेमार आजारा सोमजिया बेनि थाखाय जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा मानसिनि बैसागु होनबा जोंहा मानसिनि बैसागुखौ जोङो गोदो गोदायहाय मास मोनसे बा थामजि सान लायोमोन आथिखालाव जोङो दा स्नि सान बेफोरदि लानायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांमोननि ओसोलहाय बैसागुखौ
ओ एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङासो जाबाय नोंथाङासो थिग बिबायदिनो जेनेबा दानि बावसो बुंलांनाय बायदि थिग बेबायदिनो जोंनियावबो माने एख फेरिखो माने माने फालिलांनाय जायो आरोना बैसागुखौ। औ जेनेबा गिबियावनोथ' जोंहा मोसौनि माने बैसागो फालिनाय जायो आरोना जेनेबा गोदाननि जोबथा खालाराव माने जों बेखौ फालिनाय जायो आरोना मोसौनिखौ।
औ
बिदिनो नोंथाङासो बुंलांनाय बायदि जोंनावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो माने मोसौखौ माने बिदिनो जेनेबा थाराय दिग्लि गुटि लाव फान्थाव बिदि बिदिनो लांनानै माने जोंबो माने बिदिनो मोसौखौ थुखैनानै बिसोरनि फोरबोखौ फालिलांनाय जायो आरोना जेनेबा बिदिनो दासो बुंलांबाय जेनेबा जोंबो माने दुसुमै फोनो जोंबो बिदिनो थाव लागायनानै नाय बेखौ हांगारखौ हरनानै बिदिनो जोंबो माने बेखौ फोननाय जायो आरोना जेनेबा मोसौखौ गिबियावनोथ' जोङो ग्रोनांबाय बिनि उनावसो जोङो माने बेखौ हांगारखौ होननाय जायो बिदिनो जोङो ओमफ्राय लाव फान्थावखौ जेबो माने जोङो मालाबो सुयो आरोना जेनेबा औवानिया आरुंयाजों माबा जिरनानैहाय बेखौ लाव फान्थाखौ बेयाव फोरखौबो इयाव सुफादेरना होबाय बिदिनो जोङो जेनेबा मोखौ गुलियावहाय जेनेबा उखुम न'नि मुदायावहाय माने जों थेबनानै होनाय जायो आरोना जेनेबा जोङो थुखैखांनानैहाय जेनेबा जोङो मानसिया न'आव फैयोब्ला जों बे मालाखौ सुफायनाय जायो आरोना। बिदिनो जोङो ओ मोसौखौबो माने बे लाव फान्थाव हानायखौ माने बे मोसौनियाव फुनाय समावहाय जों माने बिनि मोदोमनि सायाव माने खुबैनो गोनां जायो आरोना। जेनेबा बिदिनो खुगा मेथाइ दङ नोंथाङासो बुंलांबाय दानिबावैसो जेनेबा लावजा फान्थावजा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा होनलायनाय जोंहा। गासिबो मिथिगो बिखौ। नङा होमबा? ओ बिदिनो जोंहाबो माने मोसौनि माबाखौ फालिलांनाय जायो आरोना। ओ बेनि उनावहाय जोङो मोनाबिलियावहाय माने बिदिनो मोसौनि दिनखालि माने जों एसे आलारि बाथि लगायनाय जायो आरोना जेनेबा मोसौनि गुलियावहाय जेनेबा जोङो। जेनेबा मोसौखौ माने फागा दिरुं गोदान होनाय जायो आरोना।
औ औ।
बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोंहा माने मानसिनि बैसागु फैलायबाय जेनेबा जोंहा बैसागुखौथ' आगोल जेनेबा नोंथाङाबो बुंलांबाय थामजि थामजि दिनसो जों माने फालिनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन माने दानिया माने जोंना बोथोरजों समजोंबो मिलायफानांगौ जायो इनिखायनो जोङो माने सात दिनखौहाय लानाय जाबाय आरोना दानि जुगाव ओ बेनि उनाव जोङो मानसिनि माने सानखालि माने से खालार खालि माने जोंहा मोनसे नेम दोङो माने जोङो गदेर फोरनिफ्राय जों उन्दैफोरा माने बिसोरनि से बोर लानाय जेनेबा जों बिसोरखौ मान खामनाय जेनेबा बिमा बि फा आबै आबौ आदा बाजै इदिनो जों गामिनि बैसो जानाय आबै आबौमोनखौ माने जों थांनानै न' बेवहाय थांनानै माने खुलुमहैयो जेनेबा जों बिसिनिफ्राय बोर लानायखौ जो नुनो मोनो आर ना जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो
ओ बेनि उनाव फाय जोङो जेनेबा बैसागोनि नैथि दिननिफ्राय जोंहा माने मोसानाय जोङो मोसानो थाङो आरोना जेनेबा गासिबो जोंनि बर'फोर हारियानो जेनबा बैसागो फोरबोखौ फालियो नालाय बे जोंनि माने हारिनि मोनसे हारिमु जेनेबा बैसागु फोरबोआ। जेनेबा जोंहा मोसानाय जायो बेयाव जोङो गाैसैबो रंजा बाजा जेनेबा बे बैसागुखौ माने फालिहरनाय जायो आरोना? जेनेबा जोंहा ओ आंगो जेनेबा जोंहा गाननाय जोमनाय दं। खायो नङा होमबा जेनेबा
औ।
ओ हिन्जावसाफोरा माने दख'ना बिद'न गाननानैहाय बा ब्लाउस गोजा ओमफाय आर'नाय फास्रा लायो थिग बिबायदियैनो जोंहाबो माने आ गामसा गोतां जेनेबा दाथ' आरो आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबाय नङा होमबा? बो जों आर'नाइ गस्लाखोबो गानो गाननाया ओमफ्राय जोंहाबो आर'नाइ लायो जोंबो आर'नाइ फास्रा। बिदिनो जों खाम सिफुं लानानैहाय जों माने जोंनि गामिनिफ्राय माने गुबुन दाबसेयावबो जोङो मोसानो थाङो आरोना आरो गुबुन दाबसेनि मानसिफोराबो माने जोंनियावबो फैयो माने बिसोरबो बि दिनो रंजा फैयो बैसागोखौहाय थिग बेबायदिहायनो जों माने सातदिन बैसागुखौ मानि जों बर'फोरा बिदिनो हगारलाङो आरोना रंजानानै जेनेबा जोङो बिदिनो रंजायै रंजायै जेनेबा जोंहा जोबथा दिन फैगोन जेनेबा स्नि दिन जागोन माने। बे लास जोबथारनाय दिनखालि जों माने गामियाव मो सायो आरोना जेनेबा जों ज'यैनो बोराय बोराइफोरनि हानजायानो जा सेंग्रा थिगानो मोनजायानो जा जोंहा गथ' गाथाय जा गासिबो ज'यैनो गामियाव मोसानाय जायो आरोना बै बिदिनो जोङो ओ जेनेबा गामि गामि मोसानो थाङो नालाय जोङो एसे एनै माइरंबो मोनबोयो एसे एनै सोरबा अननानै रांबो हरफायो लोगोसेयैनो जों बिनिनो बेफोरखौ माने जेनेबा माइरं फोरखौ जों फाननानैनो जोङो जा रां एसे बिदिनो जोङो माने ओंखाम बोथिसे जालायो आरोना बैसागोनि नामाव माने जेनेबा बिदिनो बैसागु बिदाय हरनाय जायो आरो ना गासैबो।
अ अ औ औ नोंगौ थारै नोंथाङा बुंनाय बादि माने औ।
औ देलाय बुंलाय नोंथां औ‌। हेलौ नोंथां।
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
औ। नोंथाङा बुंनाय मादि माने बैसागो मानसि बैसागोखौ जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबादिनो फालिनाय जायो आरो ना।
जेरैहाय जोङो मा गसैबो उन्दै गेदेर गासैबो रंजानो थाङो बा जों बेयाव बर' फोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां दामजु देग्राफोर दङ नङा होनबा जेरैहाय खाम, सिफुं सेरजा जथा बा बेफोरखौ जोङो लानानै मोसानो थांनाय जायो।
औ। हेलौ नोंथां। औ